हेल'
औ- हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
औ- खोनादों नोंथां
औ औ औ।
मोनाबिलिनि गोजोन हामगलायनाय नोंथांनिसिम जासिहरबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय हाबाय
औ। जोङो दा बे समाव जिब जुनारनि सोमोन्दै जोङो ओ- रायज्लायनो सानदों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना
औ औ हागोन नोंथां थारैनो हागोन रायज्लायनो
औ बिदिब्ला नोंथाङा बुंनो हागोन ना ओ जिब जुनारनि सोमोन्दै जिब जुनारा माबोरै थांनानै थायो। आरो बिसोरो मा जायो अबाव थायो।
औ औ हागोन थारैनो हागोन ओ जोंहा जिब जुनार होनोब्ला जोंनि जा जोंनि मिथिंगा एबा जोंनि बुहुमावहाय बायदिसिना रोखोमनि जोंहा जिब जुनारखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथा
औ।
बे रोखोमनि मैनो जोंहा ओ जिब जुनार होनोब्ला ओ जोंहाथ' नुयो बे बुहुमाव सासेया सासेखौ, सासेया सासेखौ जानानै थांना थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैबो जोंहा ओ- जिब -जुनार बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोंहा जिब -जुनारफोराबो बेखौ बे बेखौ बे जानानै जों थांनानै थानाय एबा सोनारनानै थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा- बे रोखोमैनो जोंहा जिब- जुनार होनोब्ला जोंनि जा अरनबारि एबा हाग्रा बारिफोरावहाय गोबां जिब -जुनारफोरखौ थांनानै थानायखौ जों नुनो मोनो। ना बे रोखोमैनो जोंहा जिब -जुनार होनोब्ला बायदि रोखोमनि जों जिब -जुनार नुनो मोनो जेरैहाय- सिंह, मोसा, गान्दा बायदि -बायदि रोखोमनि दा- सिंह, मोसानि बेलायावनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ- बेफोर जिब -जुनारफोरा सिंह एबा मोसाफोरा ओ- बेदर जानानै थां थायो नङा होमबा? जेरैहाय बायदिसिना रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जायो जेरै मै सेसा बायदि- बायदिफोरखौ बिसोरो जानानै थांना थायो नङा होमबा? दा बे रोखोमैनो बे सिंह मोसाफोरखौ जोङो गेदेर- गेदेर ओ अरनबारि एबा हाग्राबारिफोरावहाय जोङो ओ थानायखौ नुनो मोनो। गोबाङैनो दा बे रोखोमै जोंहा जिब- जुनार होनोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय एबा बायदि रोखोमनि हाग्रामा ओनसोलावहाय जोङो गेदेर- गेदेर ओ दाउसिन -दाउलाफोरबो जों नुनो मोनो नङा होमबा? बायदिसिना रोखोमनि बेसेन गोसा, बेसेन गोसा दाउफोर जों नुनो मोनो। जेरैहाय फास्थाव बायदि -बायदि रोखोमनि सिगुन एगल ओ जेरैहाय ना लांखार, दाउब', दाउखा ओ दाउ खौऔ बायदि बायदि जों दावमा- दाउसाखौबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। दा जिब- जुनारफोरखौ थानाय होननानै बुङोब्ला जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। जे जेरैहाय ओ मानास हाग्रामा ओनसोल ओ काजिरङा हाग्रामा ओनसोल, रायमना हाग्रामा ओनसोल बायदि- बायदि गेदेर- गेदेर हाग्रामाफोराव जोंहा ओ जिब -जुनार एबा दाउ- दाउ- दाउमा -दाउसाफोरखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो। नाथाय जोंनि ओनसोलावबो नुनो मोनो ओ गोबां रोखोमनि जिब -जुनारफोरखौ नाथाय एसे खम बिबांनि जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा ओ बे रोखोमैनो जोंहा मैदेरनि बेलायावनो बुङोब्ला जोंहा मैदेरखौ नुनो थाङो जोंहा गांसो जानानै थांना थानायखौ नुनो मोनो। थिग बे रोखोमैनो जोंहा मै, सेेसा बायदि- बायदिफोरखौबो जोंहा गांसो जानानै थांना थानायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोंहा जिब - जुनार थानायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला, जोंहा दिनै ओरैबादि जेंनाखौ नुनो मोनदों जेरावनोखि गेदेर - गेदेर हाग्रामा अरनबारिखौ जोंहा ओ जोंनि सुबुं सुबुं माहारिया दानस्रांना होनायनि जाहोनाव एबा ओ सिफायना होनायनि जाहोनाव दिनै जिब- जुनारफोरखौ हाग्रामा ओ ओनसोलाव ओ नुनायजों लोगोसे हाग्रामा ओनसोलखौ ओ जा फोजोबस्रांनायनि जाउनाव जोंहा ओ जिब -जुनारफोरा जोंनि ओ हायेन ओनसोलाव फैनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? दा बे रोखोमैनो जोंहा बिसोरनि थाग्रा जा खुलि थाग्रा खुलि थाग्रा अरनबारि हाग्रामा ओनसोलखौ दानफायनायनि जाहोनाव जोंहा ओ जिब जुनारफोरा गावसोरनि जा जौवेन ओनसोलनिफ्राय जोंहा ओ जोंनि जा सुबुं माहारि थानाय जा हायेन ओनसोलावहाय ओ फैनानै जोंनि ओ सुबुं माहारिखौ अ नागार बायदि रोखोमनि खहा खालामनायखौ जों नुनो मो नो नङा होमबा थिग बे रोखोमैनो जोंहा आरो बुंबाव बुंबावजायो जिब जुनार होनना बुङोब्ला जोंहा ओ नाखौबो बुंजायो जेरैहाय नाया ओ लैथोआव थायो एबा बायदिसिना रोखोमनि दैयाव थायो नङा होमबा नाफोराहा औ थिग बेबायदिनो नाफोरा बायदि बायदि रोखोमनि दैयाव आदार नागिरनानै जायो बायदि रोखोमनि गांसो ओ बिलाइफोर खौबो जानायखौ जों नुनो मोनो बायदि बायदि रोखोमनि हा बायदि रोखोम जानानै थांनानै थाबोनायखौ जों नुनो मोनो दा नानि बेलायावबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन आलादा आलादा रोखोमनि जों ना नुनो मोनो। गेदेरनिफ्राय लानानै फिसा फिसानिफ्राय लानानै गेदेर बायदि बायदि आलादा आलादा रोखोमनि जोङो ओ जिब जुनार एबा नाफोरखौ नुनो मोनो। दा जोंहा ओ जिब जुनार होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ खायसे जिब जुनारखौ जोङो जानला मोनला ओनसोलाव मोननो थाङा ओ खायसे गेदेर गेदेर अरनबारिफोरावसो मोननो थाङो मानो होनोब्ला खायसे गांसो थानाय खायसे अरनबारि हाग्रा ओनसोल थानाय जायगा यावसो जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला ओ जिब जुनारफोरा ओ गांसो जानानैसो थांना थायो नालाय बेनिखायनो जोंहा ओ अरनबारिफोरावसो बांसिन एबा जों बांसिन बाहागोखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा गान्दाखौनो जोंहा जानला मोनला जायगाफोराव नुनो मोना नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङाबो आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा जिब जुनारफोरनि बागैहाय मा मा जानानै थांना थायो माबादियै थायो खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा जे जिब जुनारनि सोमोन्दै बुंलांबाय बेफोर गासैबो नंगौ थारैनो जिब जुनारा दिनै जों सुबुं माहारिया अरनबारि बिदिनो हाग्रा जायगाखौ दानस्रांनायनि जाहोनाव बिसोरनि थानाय जायगाफोरा गोबां माने गोमालांनो हमदोंसै आरो बिसोरो हाग्रायाव थानाय जुनारफोरखौ जोङो बुंनो हायो जे सिंह मोसा ओ मुफुर सेसा मै गान्दा दा बेबायदिनो बेफोर जाबाय हाग्रायाव थानाय ओ जिब जुनारफोर आरो न'आव थानाय जिब जुनारफोरा जाबाय मोसौ मैसो आरो बोरमा सैमा
औ
बेफोरो न'आव फिसिजाग्रा जिब जुनार।
औ औ
अमा बेफोरो आरो दैयाव थाग्राया जाबाय ना, खासेव, गोलेर बेफोरखौ जोङो दैयाव नुनो मोनो मोननो हायो। औ ओ हाग्रायाव थानाय जिब जुनार बुङोब्ला मैदेर दिनै मैदेरा ओम बिसोरनि जानाय आदारा ओ थालिर बिफांफोर बिसोर जायो औवा बिलाइफोरखौ बिसोर बिसोर जायो। आरो थाइगिर थाइगिर फिथाइ
औ।
औ बेफोरखौ जायो बेबायदिनो मैदेरखौ जोङो ब ओ न'आवबो जोङो फिसिनो हायो मै
हायो हायो औ हायो।
औ मैदेरखौबो बेबो जोंनो ओ गोबां समाव जोंखौ हेफाजाबबो होयो। आरो गोबां समावनो ओ जोंनि मानसिफोरखौबो बिसोरो मा खहा खालामो।
औ।
औ बेबायदिनो मानसिया मावनो हायैफोरखौ माने
औ।
मैदेरनि गेजेरजों ओ जोङो माखासे खामानिखौ जों मावो जेरै बि बिफां गिदिर गिदिरफोरखौ थिखांनाय बेबायदिनो बोनाय बेफोराव जोङो मैदेरखौ जों बाहायनो हायो। आरो ओ गान्दा गान्दानि बुं गान्दा होननानै बुङोब्ला बियो आसामनि मोनसे मिथिंगायारि सम्पद होननानै जों बुंनो हायो।
हायो औ।
गान्दाहा ओ थोंब्रै आथिं दं आरो मोनसे गं दङ'।
दङ दङ औ।
औ आरो दैयाव थाग्राफोरखौ आं बुंनि ओ खासेयाव बिदिनो गोलेर एमबु, ना ओ बेफोरो ओ दायो गोबाङानो बे एम्बुफोरखौबो जोङो मानसिफोरा जायो। आरो लोगोसे नाखौबो जोङो जायो आरो नाफोरा फिसा बिला एम्फौ एनलाखौ जानानै बे नाफोरा थांनानै थायो।
औ।
औ आरो खासेव गोलेरफोरा बेबायदिनो बेदर बिदिनो गावजों गाव बिसोरो जाज्लायनानै रिस साइकेल जानानै बिसोरो थांनानै थायो आरो न'आव फिसिजाग्रा हिसाबै ओ जुनारफोरा जाहैबाय मोसौ दिनै मोसौआबो जोंनि थाखाय गोबां हेफाजाब होयो नङासै?
औ औ नंगौ।
ओमफ्राय जोङो हा मोसौआ जोंखौ हालेवनायाव हेफाजाब होयो। बेबायदिनो आरो मोसौनिफ्राय जों गाइखेर मोनो। आरो मोसौनि खिखौ जोङो हासार महरै जों बाहायनो हायो। जेरै मैगं थाइगं गाय नायाव, माइ गायनायाव जोङो बे मोसौनि हासारखौ जोङो ओ बाहायो आरो गोबाङानो न' लिरनायावबो हानि न' लिरनायावबो बे हाखौ गोबोरखिजों गलायनानै बेबायदि जोङो लिरनो हायो।
हायो हायो औ।
आरो अमा बोरमाफोरा जाहैबाय ओ जोंनि नांगौ जानाय समाव जोङो बेखौ फाननानै जोंनि ओ न'खर दानायाव जोंखौ सहाय होयो।
औ नंगौ।
गोबां सुबुङानो बोरमानि फार्म आरो अमानि फार्म खुलिनानै ओ गाव- गावनि थांना थानायनि राहाखौ गावबा- गाव दिहुननानै लानो हादों।
हादों औ।
रांखावरि बेफोराव हेफाजाब होनायखौ जों मोननो हादों।
औ नंगौ सैथो खोथा।
औ।
नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाया थारैनो गाससिबो सैथो नंगौ जोङो गोबां गोबां बिबांनि ओ जिब -जुनार फिसिनानैबो जोङो ओ गोबां नांगौ बादिहाय रांखान्थि बिथिङाव जोंहा हेफाजाब मोननो हायो। दा बे लेखायनो जोंहा न'खराव फिजानाय जुनारफोरखौ फिसिनानै जोङो बायदि रोखोमै ओ जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा बुंलांखानाय बायदिनो औ। बायदि रोखोमै नांगौ बाददि जोंहा आदार जगायनाय नुनो मोनो। दार होनाय जाहोनाय नुनो मोनो नङा होनबा? दा बे रोखैनो जों हा ओ जिब- जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो नांगौ बायदिहाय जोंहा ओ रां आरजिनो हायो फालांगि बिथिङाव नायोब्ला नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंहा जिब जुनारफोरा जोंनो गोबां हेफाजाब खालामो। जोंखौ जाबायदि जोंहा मोसौनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा जाबायदियाय बुंलांखाबाय बेफोरबायदिनो जोंनो हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथां जोंहा दिनैनि ओ जा रायज्लायनो लानाय ओ सावरायनो लानाय आयदाया एसेयावनो जोंहा समाबो जोब जानोसै नङा होमबा नोंथां? औ औ आसा खालामो औ औ नोंथाङा नोंथांजों